औे
हेलौ नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
नै आं ओरैनो जिरायनानैसो दं नोंथां, बुंलाय मा खौरां?
नोंथां जों दायो जेनेबा बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो जेनेबा मा मुलाम्फा जायो एबा बिफां लाइफांखौ दानोबा जेनेबा मा खहा जायो? बेफोरनि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ औ जायो नोंथां।
औ जेनेबा नोंथाङानो एसे फोरमायग्रदो खोमा जेनेबा जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो मा मुलाम्फा जायो बा जोङो बेफोरखौ दामफायोबा बिफां लाइफां दानफायोबो जेनेबा मा मा खहा जायो बेफोरनि बागै।
औ औ जागोन नोंथां होमबा बुंना होनोसै आं नोंथां एसे। जों बिफां लाइफांनिफ्राय जों मुलाम्फा होनना बुङोब्ला माने जों माने जिउआवहाय जोंनो बिफां लाइफाङा बिफां लाइफां आरो मानसिजों माने आगारलायनो हायै सोमोन्दो दं। जिहेथु माने जों हां लानाय बा हां लानो थाखाय जों माने बिफां लाइफांनो जों अक्सिजेन गेल गेस लायो नङा होमबा नोंथां? माने जों थांना थानायाव माने बिफां लाइफां बिफांजों बिफां लाइफां गैयाबा माने मानसियाबो थांना थानो हाया आरो मानसि गैयाबा जिब जिबि माने जिउ गैयाबा माने जिब जिबिफोर गैयाबा माने बिफां लाइफाङाबो थांना थानो हाया होनना बुंनांगोन जोङो माने
औ
बिफां लाइफाङानो मानसि बिसोरनि गेजेरजों माने एंगारलायनो हायो सोमोन्दो होननानै जों बुंनो हायो नोंथां। दा जों बिफां लाइफांनिफ्राय जों माने गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नोंथां, माने जोंनो आरो गोबां हेफाजाब होयो बिफां लाइफाङा माने जों माने जिउ खुंनाय जि जिहेतु माने जों थांना थानायाव माने जोंनो थाग्रा खुलि बानायनो थाखाय माने न' गंसे बानायनो थाखाय माने जोंनो दंफांनि गोनांथि जायो नङा होमबा मोनथां खुन्था थंसेनि थाखाय यबबो जों मानि खुन्था न' बानायनायनि थाखाय' जोंनो खुन्था नाङा होमबा नोंथां? बेनि थाखाय माने जों बैफोर खुन्थाखौ माने जों दंफांनिफ्रायनो मा होनो मोननाय जायो आरो नोंथां आरो जों लोगोसेनो जोंहा माने जहेतु जोंनि बर' सुबुं माहारिफ्रा माने गोदोनि आबै आबौमोननि समनि फ्राय माने ओंखाम ओंख्रि संनाय समावहाय माने जानाय आदारखौ संनाय समावहाय माने बनजोंसो संना जायोमोन नङा होनबा नोंथां? बेनि थाखायनो माने जोंनो औवा मा होनो बन बना जों माने दंफाङा मानिे जोंनि जिउआव गोनांथि होननानै जों बुंनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दं मा होनो जों आबाद मावनाय समावबो माने गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनाय समावहाय माने जोंना मा होनो मोसौजोंसो हालेवोमोन नालाय बिनि थाखायनो माने नांगोल बानायनो थाखायबो माने जोंना दंफां नांथारगौमोन आरो। आरो बेजोंनो बिदिनो जोंहा माने गोबां मा होनो मुवा बेसाद बानायनायखौबो जों नुनो मोन्दों दंफांजोंहाय जेरै मा होनो टेबोल सियार मा होनो मा होनो फालें आलना बेफोरबायदि बानायनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। आरो बेफोरबायदिनो माने खायसे खायसे माने दंफांनि बे फालांगि खालामनानै माने रां खावरि बिदि आरजिनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसेनो माने बिदिनो गोबां दंफांनिनो गोबां जिरायग्रा मा होनो सियार टेबोल बिसिना आलना फालें इफोरबायदि बानायनानै माने बाजारफ्राव माने मोजां मोजां। मा होनो डिजाइन खालामनानै बा मा होनो महर होन महराव दिहुननानै माने फाननानै रां मुलाम्फा खालामनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो जोंहा दंफां लाइफाङा माने गोबां बिथिङावनो जोंनो हेफाजाब होयो आरो नोंथां। माने जों बिफां लाइफाङा माने जोंनो जिरायनो थाखायबो साया होबाय आरो बेजोंनो जोंहा मा होनो न' बां लुनायजों लोगोसे माने गोबां बिथिङावनो बा मा होनो आबादनि फ्राय लानानै गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुबोनो मोनदों आरो नोंथां। नोंथाङा बो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां जोंनो बिफां लाइफाङा जोंनि जिउआव माबायदि मा होनो हेफाजाब होदों, माबायदि जोंनि जिउआव माबायदि गोनांथि दं दंफां लाइफांनि बिनि सायाव एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ जेनेबा बिफां लाइफां होनोबाथ' बिफां लाइफांजों मानसिजों सोमोन्दो एंगारलानो हायै बादि सोमोन्दो दंखायो नालाय, जेनेबा बे बिफां लाांफां गैयाबानो मानसियाबो गैया होनजायो आरो, मानोना जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायसो बिदिनो अक्सिजेन बायदि मोनो नालाय बि जेनेबा बिफां लाइफांनिफ्रायथ' जोङो जेनेबा बिदिनो गोबां मुवा बेसाद दिरुननो हायो आरो ना दाननानैबो नाथाय जोंहा बेफोरबायदि बिफां लाइफां बिफां बांद्राय दामफायबाबो जोंहा गोबां खहा दं आरो ना मानो होनोबा जोंङो बिफां लाइफां‌ दाम बांद्राय दाम थफायोबाबो माने जोंहानो बिदिनो बारहावानि बिबां बिदि बायदिसिना गुबुं गे जाालायो जायलाङो आरोना बार बार बारहावानि
औ औ
जायनि मा होनो जायनि जाहोनाव माने बेमार आजाराबो बारा जायो ना माने बिदिनो बिफां लाइफाङा खमायलांबाय नालाय बारा गुबुंले जाबाय नालाय बिदिनो बे मा होनो हां लानाय मानायफ्राव जोंहा बिदिनो दाथ' आरो नै गारि मथरनि बिबाङा बांबाय नालाय आरो नै बिफां लाइफां दाननायनि मा बिबाङाबो बिराद बांगासिनो, गायनाया खम, दाननाया बारा बिदि माने जाबाय नालाय बिदिनो माने आरो बिफां लाइफां खमायबाय आरो दा नै गरमफ्राबो बिराद बारा जानो हमबाय आरो माने बेफोरनि जाउनावनो माने बिफां लाइफांनि बिदिनो बांद्राय दाम मखे बिदि बाहायनायनि जाउनाव आरो ना नोंथां आरो नै दैर बांसिन बिफां लाइफां दानाय जनाव माने दैबानानि जानायनि जाथायखौबो नुदो आरो ना माने दै बानायानोाथ जेनेबा जायो जाखायो गोदोनि समनिफ्रायनो जाखायो आरोना होमब्लाबो माने बांसिन खहाखौ नुनो मोनदों आरोना गोदोनि समावथ माने बिफां लाइफां दंब दा माने दैबाना जाबो माने इसिबां खहा जायामोन आरो ना माने बिफां लाइफां दंना बिदिनो माने गोदोनि समाव बिदिनो दै बाना जाबो बिदिनो फिसा फिसा लङाफोरजों माने दैखौ लांनो हायोमोन आर ना बिदिनो माने दंफां लाइफां दंङ नालाय बिदिनो माने रोदा बायदिसिनाफोर माने हाफोरखौ खुरखानो हायामोन आरो ना माने गोदोनि समाव दंफां लाइफां बिफां बिदिसो बुरजानि थाखाय आरोना माने दानि जुगावथ बिदि नुनो मोनदों माने दै फिसा बिदिनो माने जाम्फैफोर बायदि फिसा बोहैनायफोरखौनो माने हमथानो हाला आर ना माने बिफां लाइफां बिबां खमायनायनि जाउनाव माने मानो होनोबा बिदिनो माने एसे अखा हाबानो माने हा गुगानाय बिदिनो दैबाना जानाय बिदिनो सोरनिबा दै बानानै दै जानानै सोरनिबा माने आबादथिलि बा बिदिनो दानोथ दैज्लां बोथोराव बिदिनो माइ गायनाय जायो नालाय बिदिनो सोरनिबा माइ फोथार बिदि माइफोरखौ बिदिनो बुखारलांनाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां आरो नै आरो नैथ दाथ नै दैज्लां बोथोर जाहैबाय नालाय दैजां बोथोराव नै जोंनि जोंनि थ बिराद दैबाना जागासिनो बिदिनो मा होनो ओरै दैया जोंना थ' सिगांनि समावथ माने दैमा दै लामायाथ' फिसासोमोन आरोना नोंथां ओमफाय दा माने ओरैबादि माने बिफां लाइफां खमायलांबाय नालाय दै लामाया माने ओरैबायदि गि दिर जाबाय माने दा माने हमथानो हाला माने जाय दैया फैबाथाय फैबाय बिदिनो सोरनिबा न'-बां सिफायलाङो ओमफ्राय सोरनिबा माने मा होनो आबाद थिलिखौ बिदि नो बुखारलाङो आरोना नोंथां माने सोरबा सोरबाथ' बिदिनो मा दैबाना बिदिनो गिदिर जानो माने बाला हा गोथां बुखारबोना माने आबादथिलि माइ हा गायग्रा आबादथिलिखौ माने बिदिनो बाला फबखोजोब फैजोब्बाय आरो माने जायनि जाहोनाव माने जोंहा माइ गायनो मोनला जाहैबाय आरो ना माने आरो सोरबा सोरबाथ' बिदिनो माइ गायखांनानै बा आबाद मावखाना दोननाय हाफोरखौबो माने बुफब जोबना दोनफैयो आरो ना माने माने बिदियावनो माने डाबल मावनांगौ जायो आरो माने नोंथां माने ओरैबायदि आरो माने
उम उम
जेनेबा नोंथांमोननिथिंथ बेयो दैबाना बिदि जानायफ्रा माबायदि जेनेबा अ बिफां लाइफांफ्राथ' खमायनाया माबादि जेनेबा नोंथांमोननिखै?
दैबाना जाया इफोरबायदि दैबाना जाफेराखै होननानै बुंनो हायो नोंथां माने। जोंनि जायगाया माने जोंनि ओनोल माने एसे बोरि माने गोजौ जायो गोजौ होननानै जों बुंनो हायो आरो जों। जायनि जाउनाव माने जोंनियाहाय माने इफोरबायदि दैबाना जाफेराखै आरो। जोंना माने दैबाना होनो माने जोंना मोनसेल' मा होनो असुबिदा होननानै जों बुंनो हायो मानो होनबा दै मा होनो हाजोफ्राव अखा हायोब्ला माने जोंना होनो दैमाया बारायबोनानै माने दैमा थांनाय फैलायनायनि असुबिदा जायो होनना बुंनो हायो आरो नों थां माने जोंनाहाय दलं गैया जिहेतु बेनि थाखाय माने मा होनो अबबा मोनसे जायगायाव थांनो गोनांबाबो माने बे गोजान गोजानथिंजाय माने गिदिंनानै थांनांगौ जायो आरो जों। जेनेबा पास मिनिट लामाखौ जों माने आधा घन्टा लानाय बेफोरबायदि लामाजों थांनांगौ जायो आरो नोंथां। माने
औ।
बिदि आरो जोंनि ओनसोलावहाय बिदि माने जोंनिथि खिन्थु माने दंफां लाइफां माने हाजो हाजो खाथि जिहेतु माने जोंनिया माने बिफां लाइफांजों बुंफबनाय होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां। माने बैफोर दैबाना जानायफोरा माने जि जायगायाव बिफां लाइफां खम बेफोरबायदियाव जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो। आरो बेजों लोगोसेनो माने दैबाना जानायखौ जों माने टाउन एरिया माने दैमा सेर बेफोर बिदियाव जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ‌।
औ। आरो जोंहा माने दै बाना इफोरबायदि जानायनि जाहोनखौथ' नोंथाङानो बुंलांखाबाय। माने माने बिदिनो मान सि सुबुं माहारिया बांबाय जेनेबा जाहारबारि बा हाग्राफोर सिफायनानैहाय माने मानसिफ्रा न' बां लुनानै थाहैनाय बेफोरनि जाउनाव माने बै फोर बिफां लाइफां मा होनो दानस्रांनानै मा होनो दंफां लाइफां खहा खालामनाया जायनि जाउनाव माने दंफां लाइफांखौ खला खहा खालामनायनि जाउनाव माने गावसोरबो माने सुबुं माहारियाबो फिन खहा खालामजाफिननायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां मानो होनबा जोंनो जोंनि जिउआवथ' माने दंफां लाइफांखौ नांथारगौ जाहैयो। बिनि थाखाय माने दंफां लाइफांखौ दानफायना लाबाय माने जोंबो गावसिनि जिउखौ माने ज गावसिनि जिउआव माने खैफोद खैफोद लेंहरना लानाय होनना बुंनो हागोन आरो नोंथां।
औ।
औ आरो नोंथाङा मायबाफोर बुंनो सानबावो नामा बेनि सायाव औ।
औ नोंथांनाव माने फंसेसो सोंबावनो नागिरदों जेनेबा नोंथांमोनथिं बिदिनो बिफां लाइफ फांनि बिबाङा माबादि जेनेबा? जोंनिथिंथ' नै बिराद खमायलांनो हमबाय आरो माने बिफां लाइफाङा। जोंनाबो ओरै हाजो एसे हाजो खाथियानो जायो नालाय जेनेबा बिदिनो हाजोफ्रावबो बिदिनो बिफां लाइफां दानफां जानांनो सम मानानै हाजोफ्राबो गुगानो हमलाय लांबाय आरो माने बिफां लाइफां दामफानायनि खुबावनो माने जेनेबा नोंसिनि थिंबो माबादि एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलावथ' माने इफोरबायदि इफोरबायदि खहा दाम माने दाम फाया माने जोंनिथिं खम आरो माने माने जोंनियाहाय माने नांगौ खिनि माने माबाफोर नांगौ जायोबा माने न'आवनो गायना लानाय बा गिदिर गिदिर दंफां लायफां माने इदि गामि ओनस लावनो बांद्राय इफोरबायदि दामफायनाय इफोरबायदिखौ जों नुनो मोना आरो जेनेबा बारफोर जों गुयोब्ला बेफोरखौसो माने जों दानफायनानै माने बन जानाय बा माबा मोनसे बाहायनाय इफोराव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव।
औ
होनबा नोंथां जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'लायसिन नामा। समाबो जाबाय जोंना औ दे।
नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय।
औ औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय।